हेलौ हेलौ औ खोनादों खोनादों नोंथां ओम ओम
जों दिनै बिदिब्ला आबहावानि सोमोन्दै सावरायनोसै। फां लाइफांनि जिब जुनारनि औ द नाङा सावरायन सावरायग्रोदो
जोङो दायो बे समावहा बिफां लाइफां आबहावानि- सोमोन्दै जोङो रायज्लायनोसै। सावरायनि ओ दायो जोङ बिफां लाइफा मिथिंगायारि बिफां-लाइफां होनोब्ला ओ निस्सय जों बेखौ बुंनो हायो। मिथिंगा होनोब्ला जिहेतु बिफां-लाइफ फां गासै बिफां-लाइफां खौ लानानै दाउमा-दाउसा जि जुनार बे फोरखो जोङो लानानै थिंगायारि मोनसे नुथायाइखौ जों नुनो मोनो। दिनै बिफां-लाइफां गैयाब बोला दाउमा-दाउ साफोर गैयाब्ला जोङो मिथिंगायारि समायनायखौ जोङो नुनो मोननाय नङा। बेनिखायनो जोंहा दायो बिफां लाइफांजों लोगोसे जिब जुनार दाउमा-दाउसा मो सौ ओ बेफोरबायदि मोसौ बोरमा गासैखौबो लानानैसो मोनसे मिथिंगायारि बेखौ जोङो बुंनो हायो जोंनि आबहावा फ्रासिक सिगां बा गोदो ओ आजौ फोरनि समा हाय जोंनि मिथिंगायारि सम्पदा जोबोद बेबायदि मोजांमोन आरो दानि मिथिंगायारिखौ नायोब्ला जोङो बुंनो हायो मानो होनोब्ला दायो जोंनि गेजेराव गारि गुरा गासै ओ बेफोरखौ लानानै गारिनिफ्राय ओंखारनाय बे उखुन्दै बिदुङारि फोरजों लोगोसे जोंनि मिथिंगायारि सम पदा गोबां बेबायदि गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों ओ जोङो जेसेबांनो बिफां लाइ फां थागोन एसेबांनो जोङो मोनसे ओ गोजोन सुदेम बा मिथिंगायारिनि समायनाय जों नुनो मोनो बिफां लाइफां गानो ब्ला जोङो फांसे बिफां दानोब्ला फांसेनि बद'लै जोङो फांनै फांथाम बेबायदि दंफांखौ जोङो गायनानै लानांगौ मानोना बियो मोनसे जोंनि मिथिंगायारि सम पदनि मोनसे समायना नुथाय जुदि जोंहा बि बिफां लाइफांखौ जोङो दाननानै लायोब्ला जोंहा बेबायदि मिथिंगायारि समायनाया गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो बिनिखायनो जोङो जोंनि ओ गामिया रि ओनसोलफ्राव बिफां लाइफांजों लोगोसे से गामिनि न' बां गासैजों लानानै मोनसे समायना मिथिंगायारिफोरखो जोङो मिथिनो हायो नुनो मोनो बे जोंनो मानसियाबो मिथिंगायारिजों लोगोसे मान सि बा जिब जुनार बे गासैखौ लानानैसो मोनसे समायनाय बे खो जोङो मिथिंगायारि सम्फद नानैहा जोङो बुजिनो हायो मिथिनो हायो दायो नोंथाङाबो मिथिंगानि सोमोन्दै जुदि ओ फंनैसो सो बुंनो थाखाय आं नोंथांखौबो खावलायनाय थाबाय
मिथिंगानि सोमोन्दै आ आबहावानि सोमोन्दै बुंनो लादों। जोङो बिफां बिफां बुङोबा जों गोबां बेबायदि मोननो हायो, फरायनानैबो जों बेबायदि मोनो आरो जोङो बेबायदि मानसि। सिनो थाखाय जोंनो बिफां लाइफाङा गोबां सायहा होयो बेबायदिनो जोङो बुकुल बुकुल दंफां बुङोब्ला जोङो बुकुल दंफांनिफ्राय बेबायदिनो गोबां सायहा मोनो। बुकुल दंफां बुङोब्ला बुकुल दंफांनि बिलाइआ। गोबां रोजा आरो गोबां जायो। बिफां बिलायाबो आरो बेबायदिनो जोंनो गोबां गुसु बेबायदि सायहा होयो। आरो बेबायदिनो गोबां। बायदि रोखोमनि बिफां दंखौ खावरं बिफां। खावरां बिफां बुङोब्ला जोङो बेबायदि। खावरंनिफ्रायबो जोङो बेबायदि खावरं बि बिबारबो जों बेबायदि मोनजायो। एवनानै जोङो खावरं बिलाइ। खौबो बिबारखौबो जोङो जानो हायो। आरो बेबायदिनो। खान्थाल बिफां खान्थाल बिफांआबो जोंनि थाखाय सायख्लुमल' होआ बेबायदिनो फिथाइ जानायनि थाखायबो जोंनो थाखाय बेबायदि। यदि जानो थाखाय जोंनो बेबायदि खान्थाल। खान्थालनिफ्रायबो जोङो फ फिथाइ मोनजायो आरो थाइजौ बिफां। थाइजौ बिफां होनोब्ला। जोो बेबायदिनो थाइजौनिफ्रायबो जोङो सायायाा मोनो। सायहाा होनायजों लोगोसे आरो जोंनो बिफाङा बेबायदि। थाइजौ फिथाइ बेबायदि थाइजौ फिथाइ बेजोंनो जाहोयो आरो बेबायदिनो। लिथु लिथुकु फिथाइ होननानै बुङोब्ला बेबायदिनो लिथुखौ बिबाङाव गोबां बिदिनो जामफ्रा खामनानै। जोंनो लागै गोबां सायहा गुसु होयो। आरो बियो जोंनो ला देहानि थाखाय लिथुखु फिथाइबो। जोंनो जानो थाखाय बेबायदि अर्डार होयो। आरो बिनि उनाव बुंनो। थाङोब्ला जोंङो मोनबावनो हायोदि लिसु बिफां लिसु बिफां बुङोबा जोंङो नुनो मोनो लिसु बिफाङा बेबायदिनो गाहायनिफ्राय थायग्रा फिथाइबो दोंङो आरो बिदिनो गोदो बोराय जाजासिम बेबायदि फिथाइ जोंनो लागै होयो गोबां बेबायदिनो गोजौ गोदोर जाब्लाबो बे बिफाङा जोंनो थाखाय बेबायदि फिथाइखौ जोंनो गोबां जाहोयो आरो बिनि उनावहा जोंङो मोन बो जे गोबां बिदि रोखोमनि बिफां जोङो बिफांखौ दानबोला जोंनि थाखाय अक्सिजेन गेसा गोबां बेबायदिनो खमायलांनो हमो आरो जि बिफांखौ दानफ्लायबा जोंङो बेबायदिनो अक्सिजेनाना खमायनो लाङो आरो बे बायदिनो हाथों हाजो बुंङोबा जों गोबां गोबां बेबायदि बिफां लाइफां मोनो आरो बे हाजोनिफ्रायबो गोबां बेबायदि ओ सेफायनानै गोबां मानसिया आबहावा गुबुंले जोंनि असिज लानायाव बेबायदिनो बिफांखौबो बेबायदिनो गोबां मानसि रा बेफार फालांगि खालामनानै फोजोबस्राङो नाथाय जोङो बे बिफांनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जोंङो जों गावनो होबथानाया मोजां जोंनि आबहावानि थाखाय आरो जोंङो ओ बेबायदिनो मोननो हाबावो ओ मोदै ओ मोदै बिफां मोदै बिफाङा जोंनो लागै बेबायदि मैगं जानो थाखाय मोननै रोखोमनि बेबायदि मैगं होयो मोनसेया जाबाय उम फिथाइ फिथाइनिखौबो जोंङो बेबायदि दालि फोरजों जाजायो आरो बेबायदिनो मोनसे होबावो मोदै बिलाइ मोदै बिलाइयाबो जोंनो लागै गोबां बेबायदि ओ खारैजों जानो थाखायबो आरो दालिजों जानो थाखायबो जोंनो बेदि मोदै बिलाइ होयो आरो एसे आं सावरायबावनो खान्थाल ओ खान्थाल फिथाइ होनोब्ला बेबायदिनो खान्थालखौ जोङो मोनजायोबो आरो मैगं जानो थाखायबो जोङो खान्थाल फिथाइया बेबायदि बेगर होयो बेबायदि बेगरखौ जोङो ओ न'आव ओ जि जोङो खान्थालखौ जाखांनानै बेगरखौ जोङो न'आव लांगोन एसे फोराननानै जोङो बेखौ सुस्रनानै बेबायदिनो बइल खालामगोन बयल खालामखांनायनि उनाव बिदि बिगुरखौ जोङो जिरना लानानै ओ मोदै बिलाइदोंबो जोङो जानो हायो उम खान्थाल बेगरखो आरो बिनि उनाव दालिफोरजोंबो जोङो जानो हायो आरो ओरैनोबो जोंङो बेफोरबायदि जानो हायो ओ खान्थाल फिथाइखौ आरो बिनि उनाव खान्थाल फिथाइखौ जोंङो अनलाबो जानो हायो नोंथाङाबो माबाफोर बिफांनि सोमोन्दै सावरायनोब्ला सावरायबावनो हागोन
जोंङो दायो आरो बे समाव आङो बेखौनो बुंबावनो सानो जिहेथु मिथिंगायारि नि सोमोन्दै जोंङो सावरायदों जोंहा जि औवा दङ औवानि सायख्लुम बे औवानि सायख्लुम समावबो जोंङो निजोमै ओ मिथिंगायारि बारा बार बा आबहावा जोंङो सुदेम बेबायदि जोंङो जेब्ला जोंनि देहाया गरम बा जोंङो गाव गावनि न न'आव जिरायना थानो हायाब्ला जोंङो निसय ओ मोनसे मिथिंगायारिनि मोनसे बे औवा सायख्लुमाव जोंङो जिरायनानैहाय जोंङो गोजोन सुदेमबारफोरखौ जोङो लानो हायो। नंगौ थिग नोंथांनि होननायाबो। गासिबो सैथो खान्थाल बिफां बे खान्थाल बिफाङाबो जोङो लागै साया होयो बे मिथिंगायारि मिथिंगायारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बिफ बिफां आरो थाइजौ बिफां बे थाइजौ बिफाङाबो जोंनि मिथिंगायारि ओ सोब मिथिंगायारि सम्पदजों लोगो थाफानाय मोनसे बिफां बे दंफांजों लोग लोगोसे फिथाइ सामथाइ जि होयो जोंनो लागै बे बिफांनि बि फिथाइ खौबो जोङो जिरायनायजों लोगोसे बेनो जोङो ओ गावनि देहानि थाखाय थाखायबो जोङो फिथाइ सामथाइखौ मोनजायो खान्थाल नोंगौ बे खान्थाल फिथाइखौबो जोङो ओ खान्थाल खौबो जोङो मोनजायो। आरो मैगंबो संनानै जों जानो हायो आरो जेब्ला मोनगोन बिस'प फोरखौ जोङो मोनजायो। बिसबनिफ्राय आरो जि ओंखारनाय बेगर नैबे बेगरखौबो जोङो ओंख्रि ओंख्रि संनानै जानो हायो। मानो होनबा खान्थाल होननाया जेनेबा जेबो गारजायै बेबायदि मोनसे फिथाइ जोङो बे फिथाइ होजायोब्ला जोंनि देहानि नांगौफोर खौ जोङो सुफुंनो हायो। देहाया मोनसे थाजिम जायो फिथाइ सामथाइजों लोगोसे जोंनि देहायाबो मोनसे गोगोम बा मोनसे बेबायदि जोङो लागै मोजां ओ बेबायदि भिटामिनफोरखौ जोङो लागै होयो आरो बेजों लोगोसे जिहेतु थाइजौ थाइजौ फिथाइखौबो जोङो जायो निसय बे थाइजौआबो जोंनि देहानि थाखाय बबेबा मोनसे जोंनि देहानि सिङाव थानाय नांगौ गौ जानाय मोनसे बेबायदि भिटामिन खौ जोङो लागै जगायनानै होयो। बेखौनो जोङो मिथिंगायारिजों लोब्बा थानाय फिथाइ सामथाइ मिथिंगायारिनि मोनसे सोमोन्दो थानाय जोंनि गिबि जेसेबांखिनि दायो जोंनि बे नुथाय मिथिंगायारि होनोब्ला बिफां लाइफांजों लोगोसे सो दिनै जोंनि समायना मिथिंगायारि समायनाखौ जोङो नुनो मोनो बिफां लाइफां गैयाब्लानो दिनै जोंनि बे समायना मिथिंगारिया मिथिंगायारिया जोंनिफ्राय माबायदि गैया जायोब्ला निस्सय जोङो बिबायदि मिथिंगानिफ्राय समायनाय खो जों नुनो मोननाय नङा। जिब जुनारा सायख्लुमाव थानो बिनिफ्राय बार बा बिनिफ्राय जोङो आबहावा लानो थाखाय जोंहा अक्सिजेन लानायाव जोंहा उसुबिदा जागोन। बिनिखायनो जोंनो लागै बेे बि बिफां लाइफांखौ जोंनो थाखै नांगौ। आरो जोंनो लागै बेबायदि बिफां लाइफाङा गोजोन सुदेम गो गाज्रि गुबुंले अक्सिजेननिफ्राय जोंखौ रैखा खालामनो हायो बेनो जोंनि ओ सुबुंफोरनि थाखाय मिथिंगायारि समायनाय मोनसे
औ औ नोंथांनि बुंनायाबो ओ बेबायदिनो गोबां मोजां आंनो लागै बिदि फेहेरना होनायनि थाखाय आं गोबां सोलोंनो हाबाय जों बा बिदि मिथिंगारि रायलायनायखौ जों एसेआवनो फोजोबनाय जाबाय दे नों थां दे गोजोनथोंसै औ।
थोंसै।